औ हेलौ नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथांनिसिम गोना गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हलायनाय बावहरनाय जाबाय।
औ नोंथां।
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथां उम जोंनि ओ बर'नि हारिमु ओ बैसागुनि सोमोन्दै नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदियै सोलिनाय जायो माबायदियै सोलियो बिनि सोमोन्दै नोंथांनियाव सोंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा फ्रि दङब्ला आंनो फोरमायनो हा गोनना?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां
औ ओ बैसागु फोरबो फालिनाय होनोब्लाथाय ओ सैथो दाननि जोबथा खालारावहाय जोङो मोसौ बैसागु फालिनाय जायो आरो नोंथां। बैसागुखौहाय मोननै बाहागोआव फानो नालाय नोंथां ओब फालियो नालाय बेनि थाखाय ओ गिबियावनो मोसौ बैसागु जोङो बेखौहाय सैथो दाननि जोबथा खालारावहाय ओ फालिनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेयावहाय जोङो ओ मोसौखौ थुखैनो लाङो आरो दैमायाव नोंथां बेनिफ्राय जोङो बेयाव थुखैनो लाना थांनायावहाय गोबां नांगौ मुवा बुस्थुफोरखौहाय खानसे सिगाङावनो लाबोनानै दोनफैनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
औ बेनिफ्राय जोङो बे लाबना दोनफैनाय मुवा बेसादखौहाय हानानै लायो आरो जे-जेरै दिग्लि लिथि ओ थाराय फान्थाव पानिलाव बेफोरबायदि मुवा बे बेसादफोरखौ जोङो हानानै लानाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां सैथो नोंथां बुंनाया।
बेनिफ्राय जोङो बे हानानै लानाय मुवा बेसादखौहाय ओ औवानिफ्राय आरंजिरनानैहाय मााला सुनानै लानाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेनिफ्राय जोङो बेखौ ओ माला सुनानै लानानैहाय ओ खान्था एबा सारायनिफ्राय ओ हांगार हल'नानैहाय जोङो ओ मोसौनो फुथाफोननो थाखाय हांगार ह ल'नाय जायो आरो बे हांगारखौहाय जोङो गन मोनथाम गन फिसा-फिसा मोनथाम दाननानै बेजोंहाय फुननाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेनिफ्राय जोङो ओ बिबदिनो फुथा फोनखांनानैहाय जोङो मोसौखौ फोथा फोथारावहाय दैमा एबा फुख्रियावहाय जोङो थुखैनो लानानै थाङो आरो।
औ नोंथां नंगौ।
औ बेनिफ्राय जोङो बेखौ ओ थुखैनो लानानै थांनानैहाय फुख्रि एबा दैमायावहाय जोङो ओ बेखौ थुखैनाय समावहाय बे हानानै लानाय गोबां मुवा बेसादफोरखौहाय मोसौनियाव सारै सारै मोनसे सल' होनो बे सल'आनो जाबाय लावजा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारि बायथा हानजा हानजा बे सल'खौ। औ बेनिफ्राय जोङो मोसौखौ थुखैखांनानैहाय जोङो ओ फोथाराव हैबोला जोङो मोसौनो फागा गोदान होनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बे फागा गोदानखौहाय जोङो मोसौनो होनानै जोङो फागा बोरायखौहाय दैमानि खनासे जायगायावहाय जोङो गारबोनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नों
औ। बे बेनिफ्राय जोङो मोसौखौहाय फोथाराव हेंगारनानै फैयो आरो नोंथां। बेनिफ्राय जोङो मोसौखौ ओ‌ फुथा फोननायनि जाहोनानो जाहैबाय मा गोदोनि आबौ आबैमोना खोनथानानै गालांनाय जे मोसौखौहाय फोथाराव हेंगारनानै दोनहैगोन नालाय बेनि थाखाय‌ ओ मोसौ मुफुर मुसाफोरा जाहाथे फैनानै बे मोसौखौ अरफैया बेनि थाखाय बे फुथाखौ फोननाय जायो होननानै बुंलांदोंनो आरो गोदोनि आबौ आबैमोनाहाय। औ बेनिफ्रायहाय जोङो ओ‌‌ मोसौखौहाय थुखैनानै फैखांनानै जोङो नआव ओ बे हानानै लानाय गोबां मुवा बेसादफोरखौहाय नआव लाना फैनानै ननि उसुं मुदा‌ उसुं मुदायावहाय बेखौ सार सानाय जायो आरो नोंथां। उखुमावहाय औ बेनिफ्राय जोङो बे माला सुनानै ला नाय जे‌ दिगलि लिटि बिलाइ फान्थाव फानलाव बेफोरखौहाय जोङो ओ गलि ख'नायावहो थेब नाय दोननाय जायो आरो।
औ नोंगौ नोंथां।
नमा ननि उखुमाबो थेबनानै दोननाय जायो आरो नोंथां। औ बिनि से थि खालारावहाय जोंनि ओ मानसि बैसागु बे मानसि बैसागुआवहाय जोङो से खालार खालि फुङावनो नो नखौ फोसाबना लानानै जोङो ओ ननि मन्दिरावहाय आलारि बाथि लगायनानै बा ननि मन्दिरावहाय खुलुमनानै जोङो ननि ओ गेदेमा सुबुंफोरखौबो जोङो खुलुमो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
औ बिनिफ्राय जोङो ननि गेदेमा सुबुंफोरखौ खुलुमनानै गामिनि जेसेबां गेदेमा सुबुंफोर दं जों बिसोरखौबो खुलुमो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
औ बेनिफ्राय जोङो खुलुमखांनानै बिनि अखानायै बैसागुनि नै खालार खालि जोङो ओ मोसानो ओंखारो आरो। हानजा गामिनि सेंग्रा‌ सि सिथ्ला‌ ओ गथ' गथायाइ गासैबो जयैनो जोङो मोसानो ओंखारोआनो आरो। बे मोसानो ओंखारनायाव जोङो जोंनि बर'निनो दखना दखना थावसि ओ आरनाइ फास्रा गामसा बेफोरबायदि गाननानै जों मोसानो ओंखारो आरो।
औ नोंगौ नोंथां।
औ बेनिफ्राय जोङो मोसाहैयो आरो गामियाव गा न'खर न'खर हाबनानै जोङो मोसानाय जायो आरो ओ मोसानायाव जोङो ओ खाम, जथा, सेरजा ओ सिफुं, जाबस्रिं, गंगोना बेफोरखौ लानानै जोङो मोसाहैनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नों
औ बेनिफ्राय जोङो बेयाव ओ मोसाहैनानै जोङो ओ जोंनो ओ गामिनि सुबुंफोरा जा अन्नानै थाइसे थाइनै रां बा माइरं हरनायखौ जोङो ओ बैसागुनि जोबथा खालाराव ओ जोङो ओ जयैनो मोखां नायलायलाय ओ ना, बेदर बायनानै जयैनो जायो आरो नोंथां। औ नोंगौ बेनिफ्राय ओ जोङो बिब्दिनो बैसागुखौ गाजा गोमजायै बिदाय हरो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां
नोंथाङाबो बैसागु जोंनि बे रंजालि बैसागु बेनि सोमोन्दै आंनो फंनैसो बाथ्रा फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां। ओ नोंथाङानो मा खासे ओ बैसागुनि सोमोन्दैखौ बुंलांखाबाय ओ नोंथांनिफ्राय जाखायनो मिथिदों बेखौ आं मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। ओ बिदिब्ला नों ओ ओम जोंनियाबोथ' बिब्दिनो बै खोनानो मोन्दों आङो आरो मेगनजोंबो नुदों गोबां मानसिफोरानो ओ बैसागुआव दिंखिया जायो आरो जोंथ' ओरैनो दिंखिया खौ गुबुन बोथोर बा गुबुन मासफोराव जानाय जाया ओम बैसागुआव दिंखियाखौ जानाय नुनो मोनो गोबां मानसिफोरखौनो आरो बैसागुआव ओ एकस' एकथा बि दिनि ओम बिदिनो फस्ला बायदिसिना मैगं-मैगंनि बिजौ आरो सुमफ्राम बिलाइ बेफोरनि बिजौखौबो जोङो होफानानै ओम खाना जानाय जायो आरो गोबां मानसि खौनो बिदि जानायखौ नुनो मो दों नोंथां।
औ नोंगौ।
ओसोलावबो बिब्दिनो ओ जयैनो बोराय-बुरै, सेंग्रा-सिख्ला, गथ'-गथाय जयैनो लोगो नांनानै बिदिनो बैसागुखौ फालिनाय जायो। ओ बर'नि बर'नि दामजु बर'नि हारिमुनि जेरै खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, गंगोना बेफोरखौ लानानै जोंनियाबो गामि-गामि बिदिनो बयनिबो न' खराव मोसानाय जायो। आरो लोगोसे गामिनि गामियाव मोसायैनि अनगायैबो गुबुन गामिफोरावबो बिब्दिनो मोसाहैनाय जायो।
औ
आरो
हेल' नोंथां
अ हेल' नोंथां
औ नोंथांमोननि गामियावबोहाय बिब्दिनो मोसानानैहाय ओ गाजा गोमजायैनो बैसागुखौ ओ हेंगार हरनाय जायो आरोना नोंथां बिदाय हरनाय जायो।
औ नोंथां जों गा जोंनि ओनसोल बा जायगायावबो
बैसागौ बिदायआव हाय मायबाफोर फांसनफोर खुंनाय जायो नामा नोंथां?
औ नोंथां जोंनि बा गामि बा ओनसोलाव ओ खुंनाय जायो । ओ बिबो बैसागु मोसानाय जेरै मानसिफोर मागिनाय बा मोसानाय बि बि बिदिना जोबनायनि उनावसो जोंनि गामियाव जोंनि ओनसोलाव फानसन बे बैसागु फानसनखौ खुंनाय जायो आरो नोंथां। नोंसोरनि नोंसोरनि ओन सोलावबो बिबदि फांसन खुंनाय जायो नामा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां, जोंनि गामियावबो बेफोरबायदि ओ फांसन बा बैसागु बिदाय खुं फांसन खुंनाय जायो आरो नोंथां बेवहाय जोङो गोबां रोखोमनि खेला ओ बारनाय खारनाय काबादि बायदिसिना खेलाबो होयो आरो मोसानाय मुसुरनाय इफोरबायदिबो जोङो होयो आरो जोंनि बे ओ गामि ओनसोलावहाय । बेवहाय जोङो बैसागु बैसागु बिदायनि थाखाय ओ गासैबो गामिनि ओ गेदेमा सुबुं बा गेदेर उन्दै गासैबो ज' जानानै जोङो ओ खुंनाय जायो आरो बे फांसनखौ । बेनिफ्राय जोङो बेवहाय ओ गोबां बिब्दिनो गोबां रोखोमनि गेलेनाय खारनाय मोसानाय, मुसुरनाय बेफोरबायदिनो जोङो खुङो आरो बेवहाय जोङो ओ मेथाइ खनगिरिबो लानानै फैनाय जायो आरो नोंथां ।
औ नोंगौ नोंथां
अ नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय ओ जोंनि बे ओ रंजालि बैसागु बेनि बे आयदानि सोमोन्दै रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां जागोन दे । बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाथोंसै नोंथां । औ दे बिदिब्ला नोंथां ओं खुलुमबाय नोंथां ।